हेलौ।
औ नोंथां। खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय औ खुलुमबाय। ओ मा खालामगासिनो नोंथाङा दासान्दि?
ओरैनो बेबायदिनो जिरायना दं, नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
औ। आंबोथ' दंथ'यो एसे माने बोथोराबो एसे गरम नालाय बाहेरायावनो एसे। जिरायनानैय दंथयो।
औ नोंथांना खबरफोराबो मोजांबालाय।
औ औ नंगौ नोंगौ नोंथां दासान्दि मोजांथ' आंना खबरा। ओ नोंथां। खबरा नोंथांनाबो मोजांथ'बा।
औ औ बेबायदिनो मोजाङैनो स। सालायगासिनो दं। ओ नोंथां। दिनैथ' मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानबाय। सानैजों नोंथाङा हायोब्ला एसे हेफाजाब होलायदो।
औ औ जागोन जागोन नोंथां हानायखिनिखौ हेफाजाब होगोन।
औ दा जों। मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो साननाय हिसाबै जों आयदाखौ लादों जे माइ गायनाय।
औ औ नंगौ नंगौ।
जोंथ' दा माइ गायनो होनोब्ला जोंनि माने जिउ थां माने थांना थानो हानाय बेबायादि जानाय मुवायानो जाबाय जोंनि माइ माइरं नङा होनबा।
औ औ नंगौ नंगौ।
बेबायदिनो जोंनि माइ गायनाय होनोब्ला जों माइखौ जों दैज्लां बोथोराव गायनाय जों बेबायदिनो औ। दैज्लां बोथोराव। गायनाय हिसाबै जों बेबादिनो जों हालेवनाय ओ। खुथिया बेबायादिनो जों फारस्तावनो जों हालेवग्रोबाय बेनि उनाव जों खोथिया फोबाय बेनि उनाव जों बे खोथियाखौनो फुनानै मोनसे दुब्लियाव लांनानै गायनाय जायो आरो ना बेबादिनो दे दे
माइ माइ गायनाय होननानै बुङोब्ला जोंङो गाहायैथ' जोंङो दैज्लां बोथोरावनो गायो नोंङा होमबा मायखौ अ दैज्लां बोथोराव बोथोरावनो गाहायै दैज्लां बोथोरावनो गायो माने जेरावहाय जों दैज्लां बोथोरावसो अखा मोनो नालाय बेनिखायनो दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो‌ ओ जोंहा ओ मेसें बोथोरावबो गायो माने आगोल गायनाय नुनो मोनोमोन नाथाय ओमफ्राय दानाथ' मेसें बोथोराव गायनायखौ नुनो मोनलिया दाना माने दैज्लां बोथोर बोथोरावनो गायजोबो मानोना जोंहा दैनि आंखाल जायो मेसें बोथोर बोसोरफ्रावहाय बेनिखायनो दा दैज्लां बोथोराव गायनाय जायोऔ औ दाथ' जोंहा माइ गायनाय होननानै बुङोब्ला दैज्लां बोथोर ओ गिबियावनो जोंङो माइ गायनो थाखाय गिबियावनो जोंङो मा माखौ माबाग्रोनांगोन जोंहा माइ माइनि थाखाय खोथिया फोनो थाखाय नोंङो माइ माइलिनि गिबियावनो माइलिखौ जों बुथुमग्रोनानै लानो गोनां जागोन नङा होमबा अ माइग्लिलिखौ माइग्लिलिखौ जोङोहाय माने दैयावहाय सोमनानै दोननाय जायो आरोना मैलिखौ
औ औ बे दैयाव माइलिखौ जों स्नि सान जि सान बेबायदि स सना होननाय जायो
औ औन दनो बेनिफ्राय जोङो खोथिया फोनो थाखाय जोङो गिबियावनो माने जायहा जेसेबां खोथिया फोगोन मान बेनि बेखिनिखौ आन्दाज खालामनानै जोङो हाललि एवग्रोनाय जायो आरोना खोथियाफोरनो थाखाय
औ
नि थाखाय जों हाखौ एव गुरनाय जायो औ बेनि उनावहाय जोङो हाखौ एसे फ मोनहोबाय एबा फोमोनब्रबाय हालेवनानै जोंहा बेनिफ्राय दैयाव सोमनानै दोनोबाथ' जोंहा माइलिया गाजा अरो नालाय ना औ बेनिफ्राय जोङो खोथियाखौ फैयो आरो ना जायहा जेसेबां माने बेनि बिबांखौ नायनानै जों खोथियाखौ फैयो। बेनि उनावहाय जोङो खोथियाखौ माने नांगौ समावहाय फुसिगोन जेब्ला गायनाय जागोन माने खोथिाया जेब्ला जौगोन अब्ला फुसिगोन माने जोङो माइ गायनो थाखाय बेनि उनावहाय जोङो माने हालेवसिगोन आरो ना माने जेरावहाय माइ गायगोन जाय हायाव
औ औ
बेवहाय मानेथ' जों डायरेक्टलि हालेवनो हाया माने नांगौ बिबांनि दैखौ जोङो बेवहाय लाखिग्रोगोन आरो। हाखौ जों गुरै खालामग्रोगोन बेनि उनावहाय जोङो हालेवगोन आरो। माने गिबियावथ' गिबि हाल एवनायखौ मा होनोमोनलाय जोंहा खामार होनायना माहोनोमोन गिबि हालेवनायखौ। औ औ। बेफोरबायदिनो होनोमोन आंबो एस बांद्राय गोसोआव गैया जाखिनि गोसोआवदं बेखौ बुंगोन। औ।
औ दा बेबादिनोथजों फासत माने गिबिनि। फ्रायनो जों खोथिया माने माइखौ माइग्लि। खौ सोमनाय आरो हालेवनानै मोनसे जायगाखौ फोमोननानै बिबां हिसाबै। जों खोथिया फोनाय बिनि उनावजों जे जों जोंनि हाखौ माय माने फोमोनना लानानै बेयाव माइ गायनो जानाय जानायसिम जोंङो हालेवबायथानाय आरोना बेबायदिनो जि समाव हालेवनायाबोज जोबैबाय खोथियाबो गोजौ जाबोबाय माइ गायनो हानाय। बेबायदिनोजों खोथियाखौ फुबाय। नङाहोमबा जों बे खोथियाखौनो फुनानै। ओह जि जाय दुब्लियावबा जों। बे माइखौ गायगोन बेयाव लांनानै बेखौनो। खोथियाखौनो माइ होननानै गायनायजाबाय आरोना। बेबायदिनो माइ गायनायावथ। जों दानि समाव दाथ जोबोर दखानफर जाबाय माने। नांगौ बुसथुफोरखौ मोनग्रा जाबाय। उम दा बेबायदिनो जोंनि दखानफ्रोम। हासारफोरखौ लाबना होआ ओमबा जोङो। आरो जोंदा। हासारफोर होनोब्ला गोबां बिबांनिथ हासारदं। बेफोरखौ जों होनानै माने माइफोराव एम्फौ अरनाय।
औ औ।
माइफोरनि ओह। माइ बा फिथाइखौजों गोबां जाहोनानै बेफोरबायदि हासार होयि। बेफोरखौनो। माने बेफोरखौनो जों गोबां बेबादि नुनो मोनो आरोना।
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ। ओह जोंहाथ दाना माने हालएवनाय माने जों माइ गायनो थाखाय हाल लेवो नङा होमबा ओ बे हालेवनाय आगोलथ जोंहा हालेवनाय होनोब्ला जोङो बांसिनैहाय। माने मोसौजों हालेवोमोन आरोना।
औ।
उम गोबाङानो मोसौजों हालेवोमोन नाथाय दानाथ जोङो माने गोबांखौनो। ट्रेक्टरजों हेवनाय नुयोना। ओह दुब्लिखौ माने गोबाङानो दानाथ जों। मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोननो थांलियाना।
औ नुनोमोनला।
औ औ गोबांहाय। माने दाना ट्रेक्टरजों हालेवो आरो माने ट्रेक्टरजों हालेवोब्ला माने गोबां एरनायखौ नुनो मोनो आरो जोंना। मानो ट्रेक्टरजों औ औ माने गोबां। माने खम समावनो गोबां हालेवनो हायो आरो। माने जोङो मोसौजोंब्ला गोबां माने सम होसोनो हाया आरोना नांगौ बायदिहाय सम होसो होनो हाया गोबावजायो। औ माने जोंङो जोंनोथ दा औ।
बेबादिनोथ' जों दे बुंनाय नोंथाङा बुंग्रोलाय
औ माने जोंनोथ' दा
गोबां माने माइ गायनो थाखायथ' जोंहा अखानि गोनांथि जाग्रोयो नालाय गिबियावनो माने अखानि दानाथ' जोङो गोबाङानो अखानि दैजोंसो माने माइखौ गायो आरो ना। अखानि दैजों सो जोंहाथ' बेफोरबायदि दै बोखांनायनि जेबो राहा गैया नालाय बेनिखायनो जों गोबाङानो अखानि दैजों माने अखानि दैखौ नेयो आरो माइ गायनो थाखाय।
औ औ औ।
औ नंगौ ओमफ्रायथ' दा जोंहा
आमथि आमथि सुवायावथ' जोंहा माइ गायनो मोना नालाय माने दुब्लियावबो ओंखारनो मोना बेनि थाखाय जों जोङो ओ सातदिन सातदिनखौ जोंहाय औ थानो गोनां जायो आरो माइ गायालासिनो
बे नैबे जोंनि माइ गायनाय दैज्लां बोथोरनि गेजेरावनो जोंनि आमथिसुवायाबोथ' मोनफैनो हायो बेबो जोंनि फालि फालिनो गोनां
औ औ नंगौ नंगौ।
बा मानिनो गोनां फुजा बायदि जाहैबाय बे
औ औ नंगौ।
बे जेनेबा बे आमथि जोबनाय लोगो लोगोन जों गायनायफोरखौ, आरो माने गायफिननो हायो मावफिननो हायो।
उम औ
बेबायदिनो माइ गायनाय होनोब्लाथ' जों माने, जोबोर गुवारैबोथ' जों बुंनो एसेबांबो सम गैया जाहैबाय, आरो बेबादिनो माइ गाय खोथिया, फोनायनिफ्राय माइ गायनाय लागैथ' जोबोर जोंहा ओम बे फोरखौ मा बुङो जोबोरथ' खरसा जायो नङा होमबा,
औ नंगौ नंगौ नंगौ गोबां खरसा जायो।
जों माइ गायनाय माइ गायनाय खोथिया फुनायनिफ्राय माइ गायनाय लागै एसेबां जोङो न'नि मानसिफोराथ' गावसोर हारसिंबो हाजोबा बेखायनो जोङो गामिनि मानसिफोरखौ, हाजिरा एबा सावरि लानानै माबा मोनसे खामानिखौ मावनो गोनां जायो। बेबायदिनो जोंहा बेफोरबायदि दि माइ गायनायाव रां हाब हाबसनना थानायफोरखौ जोङो उनाव, माइ फिथाइ थायनानै जोङो माइखौ हानानै, माइखौ नानानै जों बेफोरखौ फाननानैनो फैसाखौ थिखां फिनो हायो आरो जोंनि, जोंनि मान सुबुंनि थांनानै थानायनि गुबै लामायानो जादों ओंखाम नङा होमबा,
औ औ नंगौ नंगौ।
ओंखामखौ मानिफ्राय मोनो जोंथ' ओंखामखौ माइनिफ्रायसो मोनो नङा होमबा,
औ औ नंगौ नंगौ,
जोंनि सुबुंनि जिउआव ओंखामानो जोबोर गोनांथि आरोना?
बेनिखायनो जों ओंखाम जानानैनो थांनानै थायो जों ओं ओंखामखौ मोननो थाखाय जोंनो माइरं नांगोन माइरंखौ मोननो थाखाय जोंनो माइ नांगोन, माइखौ मोननो थाखाय जों माइखौ गायनो गोनां जागोन औ बेनि बेखायनो जोङो जोंनि गाहाय,
एबा गाहाय मावनांगौ खामानियानो माने गाहाय माने गाहाय आबाद होननानै बुंजायो आरो जोंना माइ गायनायखौ जों गाहाय आबाद हिसाबै औ औ जोंनि सुबुंनि थाखाय गाहाय आबाद मानोना जों ओंखाम जानानै थि थांनानै थायो नालाय बेनिखायनो जोङो माइरं खौ दिहुनथारनांगोन नालाय बेनिखायनो जों माइ आबादखौ गायथारनांगौ आरो गायथारनो गोनां आबाद माने गाहाय आबाद ओ नोंथां जोंहाथ' समा जानानै, ओ औ औ बेनिखायनो, दसे सम बेफोरबायदि सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम, गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोननाय थायैबाय,
औ औ नंगौ दे बिदिबा नोंथां औ
औ दे